औ खोनादों ना
खोनादों
खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ
औ हेलौ
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंना
औ ओरैनो दं
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनानाय मोनाखै
खोनादों खोनादों आं ओरैनो दं
अ अ औ दे अब्ला जों बर'नि इनदि इनदि एम फौ जाफिनाय
औ
बेनि बागै सावरायजागोन नामा
औ बर'नि एम्फौ एम्फौ
औ औ इनदि एम्फौ
औ औ बर' दानि इनदि एम्फौ होनबाथ' बे खोनादोंना नोंथां
औ दासो खोनादों दे बुं
बर'नि इन्दि एम्फौ होनबाथ' बै एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ होनो आरोना
औ औ
बियो बर'नि मोनसे कालसार जाहैबाय
औ औ
एम्फौखौ जोङो फार्स्टआव गिबियाव एम्फौ सोरजिहोनोबा जों सिखिरिनिफ्राय मोननाय जायो आरो
औ
खोनादोंनाय नोंथां ओ सिखिरिनिफ्राय फिसा फिसा बिदै ओंखारनानै बेहाय एम्फौ फिसा फिसा गोरलैसो सोमजियो आरो बे फिसा फिसा एम्फौआनो बेनो बे एम्फौ जाबाथाय जों बेनो इनदि बिलाइ नङा खारं बिलाइ होनांगौ आरो।
औ
गोरलै समावहाय गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनांगौ आरो। एम्फौआ देरनो बारा गोबाव सम नाङा
ओ
बेयो थाब देरो आरो माने बिसोर देरबाथाय नोङो इन्दि बिलाइ रालांनायखौ होलांबाय थादो आरो
औ
बिनिफ्राय बेखौ जानानै बियो बिदिनो थाब देरो नालाय मास मोनसेयानो नाङा नालाय एम्फौआ बियो गोमोन जायो आरो माने इदिनो जानाया माबानानै देरबाथाय बियो एम्फौआ गोमोन जायो आरो।
अ जा एम्फौआ गोमोन जायो जों। द' औ खोनादों जा एम्फौआ आरो गोमोन जायो बुंदोंना नोंथाङा
औ
बेखौ जों मारै मिथिनो मोनो माने जों मारै सिनायो आरो मोनबाय होननानै
औ औ औ बियो माने इदिनो बारा गोबाव नाङा नालाय एम्फौआ मास मोनसेयानो लाया नालाय बियो गाव मोनबाथाय बिलाइ जानाय। गारो आरो ओमफाय गोजौसा गोजौसा दाउ। खोयो आरो माने बाहा नागिरो। ओमफाय बियो गोमो गोमो जायो आरो ओमफाय आरो। गावखौ ओरै मो मोदोमाव दांबाथाय मोदोमाव दांनानै संख्ल'बाथाय ख्र' ख्र' गाबो आरो ओमफाय बेनो एम्फौनो जोङो बेखौ मोनबाय होनना नायबाय नालाय। जोङो बेनो दंफाङाव नङा बा थालिर बाहाफ्रावहाय फिथोब खानो बाहा होनां जायो आरो। जों बियो एम्फौनि फिथोबनिफ्रायबो गोबां बुस्थु बानायनो हायो। जेरै जोङो। थावख्रि लुनानै बेखौ जोङो इन्दि खुन्दुं बानायो ना इन्दि जिफोर बानायो बेखौ जों एम्फौनिफ्रायनो बानायो आरो खोनादोंना नोंथाङा? जोङो एम्फौ एमबु एम्फौ फिथोबाबो जोंनो गोबां खामानियाव होयो आरो जोङो बेखौ एम्फौ फिथोबखौ खुन्दुं बानायनोबा इन्दि खुन्दुं बानायनोबा जोङो फार्स्टआवनो दै गुदुङाव रुना लाग्रोनांगोन आरो। रुनानै जोङो बेखौ दै गुदुङाव रुनानै जों बेखौ थावख्रि लुनांगोन। एसे थावख्रियाव खोनादोंना नोंथाङा?
बारा मोजां खोनानो बारा मोजां खोनानाय मोनासै नोंथां।
एम्फौनि फिथोब बानायनायखौ एम्फौनि फिथोब बानायनायखौ खोनायाखै नोंथाङा?
ओहो खोनानो मोनाखिसै आङो
दा खोनाबाय दा?
औ बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
औ एम्फौनि फिथोब बानायनोबा जोङो जोङो एम्फौनिफ्राय खुन्दुं बानायोना एम्फौ फिथोबनिफ्राय
औ
बेखौ जोङो दै गुदुङावहाय रुग्रोनांगोन आरो माने। रुना जोङो बे बेखौ जोङो एम्फौ फिथोबखौ सोमनानै जोङो थावख्रि लुनाय जायो आरो बेखौ जोङो गोदोनि आबै आबौफ्रा बानायबोदोंमोन आरो माने बे थावख्रि लुनाय होनो आरो। बर'नि थावख्रि लुनाय
अ अ औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंसिनिथिं एम्फौ फिथोबखौ मा मा खामानियाव बाहायो।
अ औ हागोन। बिब्दिनो एम्फौ एम्फौ लानायाथ' एखेयानो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो लानाय जा खायो ना
औ औ
मा होनदों नोंथां औ औ खोनादों दे बुं।
एमफौ एम्फौ लानायाथ' एखेआनो ओरैनो।
ओ
खोना खोनायासैनो।
औ नोंथां मा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ एम्फौ एम्फौ लानाय बुङोबाथ' एखेआनो बुंदों। औ खोनादों खोनादों।
औ दे।
एम्फौ लानाय बुङोबाथ' एखेयानो बेनिफ्राय एम्फौ फिथोब जि खुन्दुं दिरुनो बे जाहैबाय। एम्फौ एम्फौआ मोननानै बाहा हालुयो फिथोब
औ
बे बेखौ जों एम्फौनिफ्राय दिरुननानै जा फिथोबल' बेखौ दोनो आरो।
औ अ
फिथोबखौ दै गुदुङाव सोमनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव रुइबाथाय बेखौ बोखांनानैयो औवानिनो जि गन जायखौ थावख्रि होनो। बिजों जों लुनाय जायो आरो आ खाइजोंनो
औ
आरो एम फ'ग नोंथांमोनथिं जागोन ना जाया?
औ एम्फौखौ नोंथांमोनथिं जागोन ना जाया?
मा होनदों?
एम्फौखौ नोंथांमोनथिं जागोन ना जाया? औ
जायो जायो।
अ आरो मा मा खामानियाव बाहायो?
ओ खोना खोनानो मोनासै आं बारा।